आंनि बुंनायखौ खोनादों औ खोनादों।
आंनो बुंनायखो खोनादों नोंथाङा
हेल
नोंथांजों आङो दसे संनाय खुरनाय नि बागै दसे नोंथांजों रायलायनो गोसो दंमोन नोंथाङा जुदि फ्रि दङब्ला नों नोंथाङा रायलायजागोन ना आंदों
अ दिनै आङो मोनसे टपिक लानानै फैदोमोन टपिकनि मुंआनो जाबाय अनला ओंख्रि अनला ओंख्रिखौ नोंथांमोननि ओनसोलाव माबोरै संनाय जायो नोंथाङा एसे बिनि बागै आंनो फोरमायनो हागोन ना
औ नोंथां अ गिबियावनो जोंनि ओनसोलाव अनला औ अ खोनादों नोंथां
खोनादों
खोनादोंना औ नोंथां आंनि बुंनायखौ खोनादों ना
खोनादों
औ अनला ओंख्रि खौ जोङो ओनसोलाव एबा जोंनाव माबै संनाय जायो होनोब्ला गिबियावनो अनला ओंख्रि संनो थाखाय अन गुन्दै नांगोन नङा होमबा नोंथां आ अनला ओंख्रिखौ जोंनि ओनसोलाव गुबुन गुबुन आयदाजोंबो जाजायो बबा आयदाजोंबो संजायो बिनि ओ मा माजों जाजायो होनोब्ला अनला ओंख्रिखौ जोङो औवा गाजाजों जाजायो दाउ बेदरजोंबो जाजायो लोगोसे एम्फौ लाथाजोंबो जाजायो लोगोसे अमा बेदरजोंबो जाजायो ओ बेनि गेजेरावनो दाउ बेदरजों माबोरै जायो होनोब्ला अनला ओंख्रिखौ ओ गोजानो थाखाय जोङो गिबियावनो दाउखौ एवफ्राननानै लाग्रोनांगोन आरो लोगोसेनो अनलाखौ ओ गिबियावनो देनानै लाग्रोनांगोन अन गुन्दै नांगोन नङा होमबा बेनि थाखायनो जोङो ओ अन गुन्दै अन गुन्दैनि थाखाय जोङो आ माइरं‌ इसे लाग्रो नांगोन माइरं एसे लानानै आ‌‌ बे माइरं खनाखौसो सम गुरै जानायनि उनाव जों बेखौ उवालाव दिंखियाव एबा जों थबसेयाव देनानै लाग्रोगोन नांगौ खिनाखो बे खिनाखौ देनानै लाखांनायनि उनाव जोङो ओ जोङो ओ ओ‌ औवा गाजों सङोब्ला अनला ओंख्रिखौ जोङो औवा गाजाजों दैजों औवा गाजाखो इसे‌ एववफ्रानना लानानै बेवहाय दै खारै संख्रि होखांनानै बेखौ गोदौनो होगोन जोङो जेब्ला ओ गोदौबाय थायो गोदौनायनि उनाव जों बेवहाय बेवहाय ओ दाउ बेदरजों सङोब्ला दाउ बेदरखौ होग्रोबाय होनायनि उनाव जोङो ओ दसे सम गोदौबाय थानाय समाव जोङो अम गुन्दैखौ सारनानै होनानै गथा खाया एबा स्रा जाया आरो नोंथां बिदिनो अनला ओंख्रिखौ ओ जोंनि ओनसोलाव बिदिनो संनाय जायो आरो नोंथां‌ ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव अनला ओंख्रिखौ माबोरै सङो एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां नोंथाङा आंनि बुंनायखौ बुंदोनो उम उम नोंथाङा आंनि बुंनायखौ खोनादों ना नोंथां नोंथाङा खोनादों ना आंनि बुंनायखौ ना नोंथां औ खोनादोंना?
अ खोनादों नोंथाङा आंनि बुंनायखौ खोनादों ना
बेफोरनि बागै इसे फोरमायथिना हो
अनला ओंख्रि होनब्ला जोंनि ओनसोलावबो बु बायदिसिना गोथां मु बेसादफोरजोंबो जायो जेने ब्ला जोङो बुंनो थाङोब्ला लाइ, लाफा, मुला। आरो गुबुन बायदिसिना दं बे बेजोंबो जाजायो। जाजायो होनबा जों सामु बायदिसिना बिसोरजोंबो जाजायो आङो दा बुंनो थांदों नोंथांनो लाइ लाइजों माबोरै संङो बेखौ आं एसे फोरमायनोसै नोंथांनो। जागोन ना? अनला ओंख्रि होनबा जों गिबियावनो अनलाखौ जोङो अनला-अनला माने जों अनला गुन्दैखौ खालामनांगोन ना खालामनो थाखाय जों दसे सम माइरंखौ जोङो दैयाव सोमनानै दसे सम दोननांगोन नंगौना नोंथां बेनि उनाव जोङो बेखौ दैनिफ्राय बोखांनानै दसे फोराननानै दोननांगोन जेनेबा माइरंआ एसे रुइगायो रुइगायोबा जोङो बायदिसिना दानियाथ' सिगांनि बायदि गैला जेनेबा लुदार बेफोरबायदियाव जोङो देनानै लानो हायो दिंखि बायदिसिनायावबो देनो हायो। दानाथ' मेसिनजोंनो देजायो। बेखौ देनायनि उनाव जोङो बायदिसिना नांगौ जेनेबा बानलु संख्रि बेफोरखौ लानानै बुथुमना लाग्रोनानै जोङो दसे सम इनि उनाव लाइ लाइ लाइनि बागै बुंदोंमोना आं लाइखौ जोङो लानानै सुग्रोना लानानै जोङो लानांगोन। बेनि उनाव जोङो लरायाव होनानै दै एसे गुदुं फुदुंनानै बायदिसिना नोङो नांगौ बायदि बेसाद साम' बेफोरबायदिखौबो लानानै साम'फोरखौ एवफ्रामला लानानै जोङो दै रूदबनांगोन रुदबनायनि उनाव जेब्ला दैया गो गोदौवो बेयाव जों बायदिसिना नांगौखिनि मस्ला मस्लिखौ होनानै जों लाइ खौ होना लानांगोन नंगौना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ।
बेनि उनाव जोङो नांगौ बादि बेसादफोरखौ होनानै साम' बेफोरखौ हो नानै
न'नि बेसेबां सुबुं नांगौ बायदि जखायाव लानांगोन नङा होमब्ला नोंथां।
औ नंगौ। औ‌। औ नोंथां।
आरो हेलौ।
औ खोनादों नोंथां। अ खोनादों। औ। खोनादों।
हेलौ
औ औ
खोनादों खोनादोंं।
औ।
खोनादोंं।
औ नोंथाङा नोंथांमोननि ओनसोलाव अनला ओंख्रिखौ माबानो संङो फोरमायदो नामा?
औ फोरमायबाय
औ लोगोसेनो ओ जोंनि सबाय ओंख्रिनि बागै नोंथांएसे फोरमायनो सानदों नोंथां।
अह बुंजागोन।
खोनादों खोनादों बुं जागोन।
औ सबाय ओंख्रिखौ जोंनि ओनसोलाव माबोरै संनो होनोब्ला गिबियावनो सबायखौ जोङो बाजारनिफ्राय एबा न'आव फोनाय थायोब्ला जोङो न'नि लानांगौ। बेखौ सोमनानै दोननाय जायो मानोना मानो सोमना दोननाय जायो होनोब्ला बेखौ गिबियावनो रुइजानो थाखाय जोङो सोमनानै दोननाय जायो बिनि उनाव सबायाइखौ जोङो माजों जाजायो होनोब्ला जोङो सबखौ सामजों जायो। जायो दाउ बेदरजों जाजायो अमा बेदरजों जाजायो लोगोसे बिदिनो बायदिसिना गुबुन गुबुन आयदाजबो जाजायो दा सामजों माबायदि जायो होनोब्ला गिबियावनो जोङो सामजों जानो थाखाय सामखौथ लायनांबाय नङा होमबा नोंथां।
अह
ओ साम'खौ जोङो दैख'राव एबा दैमानिफ्राय मोननाय मोनबोनायखौ लाना फैनानै जि सानखालि साम'जों सबायजों जागोन बेनि गिबि सानखालि जोङो साम'खौ दसे सम एबा घन्टा गान जोङो सोमनानै लाखिनांगौ मानोना साम' जा मैला थायो बेफोरखौ रुइगो थाखाय एबा बोखानो थाखाय जोङो हरसे माने सोमनायखौ सोमनानै दोननाय जाहयो बिदि सोनना दोननायनि उनाव जा सानखालि जागोन बि सानखालि जोङो। सामाखौ ओ मोजाङै मनायाव। सुनानै एबा गुबुन गुबुन आयदा बाहायनानै बे मोजाङै सुनानै लानाय जायो सुनायनि जाहोनानो जाबाय बेवहाय जोबोद मैला थायो नालाय साम'आव बेनिखनो मोजाङै स लानाय ज मोजाङै सुना लानायनि उनाव साम'नि जा थाखोन आरो जंफा दङ बेखौ। जों गिबियावनो दाननानै लाग्रोनांगौ बेखौ दानखांनायनि उनाव आरो सबसे जोङो मोजाङै सुफिनांगौ मोजाङै सुफिनखांनायनि उनाव जोङो सबायजों संनो थाखाय जा मुवा नांगौ बे मुवाफोरखौ जोङो खाथियाव लानानै जोङो लरायाव जोङो। जा सबाय सोमनानै दोनदोंमोन बेखौ मोजाङै सुना लाबाय सबायनि जा गोसोम गोसोम बिबु थायो नालाय बेखौ मोजां खारहोजासे सुबाय सुनायनि उनाव जोङो बिदिनो दायरेग सारायाव होखाबाय होन दै एसे दैखौबो नांगौ। हौमानिखौ होबाय होनायनि उनाव जोङो बेखौ गोदौनो होयो खारै संख्रि होनानै गोदौनो होयो बे गोदौबाय थानाय समाव जेदा गोदौनानै सबाया रुइगायो अब्ला जोङो बेवहाय ओ नांगौमानि खारैखौ संख्रिखौ होनायनि उनाव जोङो साम'खौ। द'खाना बोखांनायना दोनखायो। जालाय बेयावनो बेनि उनाव जों सामखौ होबाय होनाय लोगोसे जोङो बेवहाय माइ मसला जेरै जाब्रां बानलु सामब्राम पियास बेफोरबायदि बायदिसिनाखौ जोङो मोदोमनो थाखाय एबा गोथाव जानो थाखाय बेफोरखौ होयो। बेनि उनाव बेफोरखौ होनायनि उनाव सामआव होनायनि उनाव जेब्ला सामआ सामजों सबायाइजों गथा जायो खारै संख्रि नाङो एबा जों बेफोरबायदि गासैबो नांजोबनायनि उनाव जों बेखौ बेयाव मोदोमनो थाखाय जोङो। आ गंगार दुनन्दिया होयो एबा लकेल दुनन्दिया जा मोनो बेखौ जेबो जोङो मोदोमनो थाखाय होयो। बेखौ होनायनि उनाव खारै संख्रि नांङोना नाङा बेखौ जोङो साखिना लायो साखिना लानायनि उनाव उम बेखौ नांनायनि उनाव बिदिनो जा जायो आरो जोंना जोंनि ओनसोलाव सबाइ ओंख्रिखौ बिदिनो संनाय जायो आरो नोंथां। बिदि बा नोंथां जोंहा समाबो जानानै फैबाय। ओ बिदिब्ला दिनैनि औ नों ओ बिदिब्ला समाबो जानानै फैबाय, बिदिब्ला दिनैनि आयदाखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ जागोन दे।
औ
नोंथांजों एसे समब्लाबो रायलायनानै मोजां नांबाय नोंथां।
उम नोंथां
उनाव लोगो मोनलाय बा जों एसे आरो रायलायफिननो नाजागोन
औ नोंथां गोजोन्थों। उम